औ औ आदा आं नै साहा लोंनो नागिरदों साहा लोंनो नागिरदों। सासे बिब'नाव औ फैफादों जों गासिबो फैदों साब्रै औ दा थांफिनगोन
माखासेखौ गालांलायदों आरोना
माखासेखौ बै सासेया नोंजों थांफानो होननायखाय गालांबाय बेखौ
ए आंजों थांफायाना आंजों माबासो दोथाबनायसोमोन
ए गारबो जाबाय ओमबा बिहा
गारबोजाबय बिहा होमबालाय ओमफ्राय माला फैगोन नोंसोरो जोलु गेले नांगौआ
नै सा लोंखांबायबो थांबायबो
ए थाब थाब फै थोआ मा होनदों औ दुथा फंबाय दुथा मोन दसेनो जायो
औ बेखौनो नों ए बेखौनो नों नोंजों जों सोंदोंमोन सोंनायाव ओमफ्राय नोंखौ लिंदों होनना बुंनायखाय दे होमबालाय होननानै गारना फैबाय जोङो माने नों अबबा थांनो सानदों
एयावबो थांनो सानदों खोमा होमबालाय होद सानाखै साखै नुखानाय आं बुंखानाय बेखौ सेरजा थुमनो होननानै बुं खानाय
ए होमबाबो नोंनि मुं लानायखाय लिंबोआसै
ए दे जेबो नङा मोनजाहैबाय थाखायलै आंजों
औ औ दा जोंबो साहाल'सो लोंनो फैदों
नों एसे गोजानाव थाथ' सम जासान्दि बारा गोबावथ' जाखाया उम ओइ बेंथलनि आफादगिरि फन मानो बुदेरलागासिनो द बेलाय
ए माबा फैनो नागिरदों खोमा
फैगासिनो बै बाजार गिदिरसिम मोनबाय सोनाबनि बाजार गिदिरसिम ने फिथोब बगोरा फैदों फिथोब
ए बेनाव औ औ बेनाव हरलाय बेना हरलाय जोंखौ लायनो थिनगासिनोमोन
सला बोरै लायो
फैनोथ'
माबायावनो गावनो लायफेरा दस्राखौ
औ औ ए खेबारे दहायनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव हरनानै डिस्टार्ब खालामहरगासिनो जोंखौ
ए उसाखा खबथाम गारि फैदोंलै ओरजाय गंनै गंनै
बाब्रे मानबालि बिबा
ह खिथ' खब्रै दंबावखोमा सोरोनिबा
ए
सदों दाबो सफैयाखै
उम
उम ए माबासो लाथ'नो नेहाथारि दाथ' दङ नै जों मेथाइसो रोजाबनो नागिरदों थाब फैबाथ' दसे मेथाइ रोजाबजाबायमोन
अ लोंखांबानो थांबाय जोंबो दथसेनो जाखागोन बे।
माजोंलै।
जोङो गाइखेरनिमोन साहायाथ'। ओमफ्राय जाग्राफोरसो दंना जाग्राफोरसो दंना गैया मिथ
फिथा एन्थाब फिथाव माबा सौराय।
बिदि गैद्राया दां।
गैद्राया।
ओहो।
एह।
मेथाइ बिस्कुटफोर जागोन बे।
उम। नैबे जोंना हाब्रु जाबायलै लामाया लामाखौ माबानांसिगौ खोनांसिगौ। दं।
गाबोनफोर बेलासिफ्राव माबागोन मावजागोन। जुदि गाबोन ओरै मोसानायनिबो माबा गैयाबा जोंना।
उउ उम उम औ।
बेलासियाव ओरै फुङाव गु बाजि निफ्राय जिनै रिंगा दासिम जाबाथ' ओंखाम जाखांनायनि उनाव दस एसे थाथ'लायनानै जिरायथ'लायनानै ज' मावजाबाय आरो।
औ औ औ समायदोंलै नोंखौ समायदों नोंखौ समायदों। बेयाव जायगाजों दामग्राजों जा मोजां समायदों। खिन्थु बै लेवारटखौ बाजां गिनां लिवारट बाजानोगिनांगौ।
ओह।
लेवाट दाबाथों लेवाट दंब्रा।
देहर
ओ ओमफ्राय ओ हाग्रा सननाय ना हाग्रा सननाया हाग्राया साफा जाबाय। बेनो जोंना दाउ गन्द्रायाबो बायहां बायहांसो जाना दंलै दाउखौनो लाबोनो हायाखै। दाउ गन्द्राया
दाउ गनद्राया बायहां बायहां जाना‌ दंथ' आरो माला लाबोनो सानदों ओमफाय दाउखौ?
थांबायनो जाहैदों आफादगिरिया
ए
थांबायनो ए थाथ'नो थिन ना बिसोरो थाथ'नो थिना
थांबाय न-न'आव थांफिनखोना माखो बेलाय?
ओहो गाव फैबाय गाव बै बाजार गिदिरसिम मोनबाय।
एह।
बेनिफ्राय आमफ्राय हाब दाउ मासे हाबबोदोंलै हनै गोबोरलाद्रा हो लांबायलै सेव होनलायनाय बिरलांनाया बाहैबाय नोंसिनि गस्ला-गस्ला जोमब्रामग्रायाव बाहैबाय।
ए गिदिर थार नामा?
फिसासो गोरलैनो
ए दाउखौ माबोल माब्ला दाउखौ माब्ला लाबोनो सानदों नोंस्रा? आदामोना
दाउआथ' गाबोन लायनो नागिरदोंमोनलै गाबोन जागोना जाया बोथोरानो
उम गन्द्रायानो माथो बायहां बायहांसो जाबाय।
बायहां बायहां जाबायथ' आरो उम उम
गन्दद्राया
गन्द्राया बायहां बायहां जाबाय माबायदि सिङाव हाबबा सिना गोबाव जाबाय सिङाव हाबियानो
हाग्रा रज'जोबबाय बेदा हालागै
हाग्रा उम रज'बाय बेखौ जों थाबायबाय थाबासो साफा जासिगोन बेयो र' माबागोन मेसिनजों सेव सेव सेव सेव होननाय हागोन बेखौ ओरै जायो उम गोजांलायदो नामालै सुइटार गानलायदों गोजां बोथोर बायदि
बार बारदोंनानै माबा अखासो औ बे बेखौनोथ' सोर गायनाय सानदों आङो दा
आं गायनायब्रा बेखौ ओइथिं बै फारसें गायदों आं बेजों गायदों आरो गायबावगोन। मेरला बेखौ फुना गायबानो मेलला जो बारफुबा नो बारफुबानो माबा ओ गो माने बिसोरो दावराव खालाम फैदों नालाय आंनि खाथियाव फैनानै आं ओंखायनो एसे जर जर रायलायनांगौ जादों आरोखि जाहाथे एसे लायरायनाया दि इयाव खोनाबाया हा मोब्लिबबो गैया मोब्लिब गैया।
ए एसे दस्रा एसे आराम गोजानाव थानानै जायलिबा मोजां जागौमोन।
मोजां जागौमोन माने आमफाय बुस्थुआ जों ज' जिरायखादोंमोन नालाय आं ओमफ्राय सिखारनो बानानै दं ओमफ्राय दा बिसोर माबानायायाव आं जर जर लायरायबाय नालाय जर जर लायरायनायबाबो इसोरना हाब्लाब्रा आंनिखौ साफा खोनासिगोन आरो बेबायदि आरो
ओ औ औ दहाय सासे दहाय सासे लोगोजों रायलायदोंमोन आं एक बेना माबा दस्रानि दावराव खोनाबाय थाथारदों
बिदिबा जानो नागिरा जोंथ' फुंनिफ्रायनो हादों अखाया जोंनाव। फुङाव अखा खालामबाय ओमफ्राय बैयाव आथिं आखाइ फिदिंलाबायहैदों गावसोरखौ लिंदोंमोन गावस्रा थाङासै।
थाङासै थ' आरो सिखारनो सिखारनो रोङाखै थाबखौनो।
सिखारनो होआखैनो मोनायाव आंनो सिखारनो रोंदों आं आंनो मोनायाव दुइथा ना माबासो माबाखादों उन्दुखादों। दुइथा दुइथायाव उन्दुलांदोंसो आराइ आराइथा नै रिंगा थामजि मिनिट ना मायावसो
ओ बे माबा माबि बानायनांगौ होननाय खायनो गोनो गोथो जानानैनो जायासै
बि जेबो नङामोन ना बिलाय जेबो नङा बिदिया मालाय एसे बारा लाखायो। बेलाय बुंनायावसो सिन्था गैयाना आं थासान्दियावलाय मा सि
नंनायालाय नंगौ अखाबो हाबायना नै अखायाबो एसेबो सेङासै बेखायनो माजों थांनो औ
दुंबा नैबे जोंनिया ओ दाख्लै माबायाव हारिमुवारि फोरबोआव नै बेयाव हाबग्रा बानायनाया
औ औ।
फाथो सेनानि बै फाथोआ फाथोआ फाथो ओंख्रि जाग्राया फाथो सेनाया नारजि जाग्राया बेखौ माबानांसिगौ सिफायनांसिगौ। ओरै उम। बेयावथ' सावजानाय नोङा नालाय मोब्लिब दं गोजौआव ओमफ्राय एकदम बेखौ मोनफा मोनफा मोनफा मोनफा बख'नानै आमफ्राय बै गाजोल दंना बेयाव बेयाव नोङा बाथ' मानसिनाव हाबफिनगोन गारबा आम फाय मोनफा मोनफा मोनफा मोनफा बख'नानै ओरै लां दो लांनानै बै दंफां गुदिया दंफां गुदि जों लां दो दंफां गुदि जों लांनानै नैबे जों जाग्राया जों जाया होमबा दालाय ओंखाम जाया होमबा जों ओंखाम ओंख्रि संग्राया ओंखाम ओंख्रि संग्रा अद दाबाव सावनांगौ आरोखि।
उम उम उम औ औ। बै गाजोल गाजोला गाजोला बुरजा दोनायना गारिफ्रावसो हाबजानो गिनांगौ मटर साइकेलनि बै माबायाव साखायाव
गिनांगौथ' आरो नोंगौ एखदम हाब्बा
ओ जि बुरजा दोखादों जों बानाय जोंनो बानायनाय जाहैबाय नालाय मिनथियो आर
बानायनाया नोंसोरनो नोसोरनो सिफायखानांगोन आरो
औ औ उफाय गैया गा एसे गारजि नुबायना दा।
गारजि नुबाय बोरायबायना आमफ्राय नै ए लेवार बेन्दों मानखोबाय बेखौ सिफायबाय एसे आरामसे
अखा बोथोरबो जाबाय एसे बोरैबा महर लाबाय माने
रंरा आलदा बानायफिननांसिगोन आलदा आलदा ओरैनो टाइम पास। औ एसे बिदि होबा मोजां‌ जायो नालाय।
औ औ। बानायजायो सम मिलायलायोबा ज'नो। आरामनो
थ' मिलायसिगोना जोंबो नै मिलायसि गोन जोंना माबाल'सैसो ओ सानसे दिनै जिगु ना जिगु नैजिगुसिम नैजिगुसिमल'सैसो जि सान।
जि सानल'
ओ जि सानल'सै जि सानावबो गा साननै बन्द'। सुब'न ओंखारो होमबा दाइन सान। दाइन सान मोनसै दाइन सानाव जों उदां।
ओ दाइन सान दाइन साननिफ्राय उदां जाबाय होमबा।
जों उदां जाबाय उदां जाबाय एकदम जोङो जुलाइ हाबनाय लोगो लोगो जोङो दसा जायगायाव जोंनि जोंनि थानाय हादथ हादथ' नङा जिल्लानि देरसिनखौ मा होनो मोनलाय? रायजोआ जोंनि रायजोआव। ओम बे ओरै जों बेखौ बारलांनानै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोखि।
ए ज'नो?
औ ज'नो।
ए था
रां नांगोन सोरबा थांफायोबा बिदिसो आरोखि।
ए औ औ।
उम माबाजोंसो नालाय खबनैजोंसो थांगोन। साखा खब-खबनैजों। ओ साखा खबनै जोंसो थांगोन।
ए हाब थांजागोनथ' होमबालाय जोहाबो ज'नो। थांजागोन एसे रांफोर बुथुमनानै।
औ बुथुमनांगोन बा रोजासो लाबानो थागोन।
औ औ।
उम जों स्नि सानसो बेरायगोन नालाय, स्नि सान दाइान सानसो।
स्नि सान दाइन सानसो औ एसे एसे एसे गोबावनो जागोन होनबालाय।
गोबावनो एग्लुंलाबायगोन होनबायना जायगाफोरखौ जायगा।
ओ नायनांगौलै बेरायनांगौबोना सम सम।
बेरायनांगौ नोंसिना मोसौनि गाइखेरजों फुदुंनाय साया दुं मा म दुंबाय दां ने?
दुं जानांगौ दुंबाय जानांगौ।
बै माबाया जों फिथाखौ ओरै सिबिं थ्राय थ्राय थ्राय सारस्रोलायनानै माबानांगौ ओ
बांद्राय गोदै थारबाबो जानो हाया नालाय।
मोख्रा फैदोंमोनब्रा दहाय मोख्रा बैयाव मासे। इसिनि गामियाव दालां आव दं दाला आव दंमोन।
नों लोगो मोनबोदों?
औ लोगो मोनदों गिदिरलै मोख्राया गिदिर। उम होमबा फैयै फैयै फैनानै जोंना समा थुंगेनायनि लामायाव नालाय।
औ।
दिनै नैबे खन्थाइखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नामा होनो दे। ओ दे दे दे ओं।